हेल'।
औ।
हेलौ।
हेल'।
औ मा खालामदों नोंथां?
दङ, जिरायना दं।
अ'। मा ओंख्रि जानाय?
ओंख्रिया अनलासोमोन अनलाजों मेवाय।
अ अ।
नोंसिनालाय?
जोंनालाय माबासोमोन मैथा बांगालजों ना।
गोथ'आनो माथो।
औ।
ओमफ्राय?
मा बैसागुआव मोसायाखै?
मोसादों मोसानायालाय।
ओ नोंसिनिथिं बर'नि मा मा फोरबोखौ मानिनाय जायो?
हो
बर'नि मा मा फोरबोखौ मानिनाय जायो?
मानियो
हो
मा होनदों मोजां खोनायाखै
बर'नि मा मा फोरबोखौ मानिनाय जायो होनदां
बर'नि
औ
मागो, बैसागु
ओ
दङ बायदि बायदि
अ बैसागोआव‌लाय सानबैसे मोसायो नोंसोरना?
जोंना
औ
बिदिनो सानथाम सानब्रै सप्तासे जायो।
अ
नोंहालाय मोसायाखै बैसागुनि?
मोसादोंमोन मैया दिनै मैसायासै।
अ
गामिफोरा बिसि गिदिर नोंसिना?
जोंना दङ सल्लिस घरसो दं।
अ सानबोसे लायो मोसानायावलाय?
लायो इदिनो साननै
औ माजों मोसायो नोंसोरना हो?
जोंना बिदिनो खाम, जथा, सिफुं, सेर्जा नोंसिना माबोरै?
जोंनाबो बिदिनो खाम, सिफुं, सेर्जा
बिसि गिदिर नोंसोरना गामियालाय?
गामिया इसे फिसासो जोंना त्रिस घरल'
उम
न'वावलाय सोर सोर दं?
हो गासिबो दं।
साबैसे?
साबबा दं जाहा
नोंसिनालाय?
जोंना साब्रै
अ गासिबो दंजोबो न'वाव
उम दंजोबो?
नोंसा बाबाया मा मावोमोनलाय?
उम मावनाया आबादारि आबाद मावो खेथि मावो-
मागोफोरालाय बोरै सोलियो नोंसोरनिथिंजाय
बिदिनो सोलियो मोजाङै।
अ मा मा फिथा सावो नोंसिना?
फिथा एन्था फिथा लावदुम। थावनि फिथा।
होम।
मा मानि बानायो?
माइब्रनि बानायो।
औ। ओमफ्राय ना सोरबा सोरबा नारेंखल बिदिनो सिबिं मेथाइ गुर होयोना। मा होयो नोंसा?
ओयो नारेंखलनि बानायो सिबिं बानायो।
अ। नोंसोरथिं जानायनि सिगां बावहरगोन ना बावहरा?
बावो बावो। नोंसिनालाय माबायदि।
जोंनाबो बिदिनो दानि सिगां बावहरो। फिथा सावो नालेखर लारु। फिथा लावदुम फिथा लावदुमखौ बारा सावा जोंहा गामियाव सावो। एन्थाब सावो थावनि सावो।
गोथाव नङा नामा लावदुमा।
हो।
गोथाव मोना।
मोनो होनोमबाबो सावनो नागिरा माने एसे गोबाव लायो नालाय।
अ। माब्रै खबरफ्रा लाय।
हो।
खबरा माबायदि।
खबरा मोजाङैनो दङ।
गामियावबो।
औ मोजाङैनो दङ' आङो। मोसौखौ नोंसिना खैटारिखआव थुखैयो?
मोसौखो।
औ?
बावबायना आंओ।
अ। मा मा होफैयो नोंसिनालाय माला गाननायाव।
होयो फान्थाव लाव माबा माबि।
अ।
नामा गोसोआव गैला।
अ फैथायालै फुनोना फुना।
फुनो थुखैयो।
अ।
लावजा फान्थाव जाहोनो।
अ। नोंसा बाथुना ब्रह्ममोनलाय।
जोंहा ब्रह्मसो।
अ होमबालाय जैग्य' होयोना बैसागु फोराव?
औ औ
अ
नोंसिनालाय?
जोंनाबो होयो।
बह्म अ
नोंसोर गामिना गासिबो ब्रह्म जोब ना बाथौबो दं?
ब्रह्म खावसे बाथौ खावसे।
ओम ब्रह्मफोरा बांसिन ना बाथौफोरा?
बाथौ बाथौ बांसिन। नोंसिनालाय?
जोंनाबो जोंना ब्रह्म बांसिन।
बाथौआ माने न'फा न'नै दंलै बेलेग गामियावसो थाङो माने।
अ मोजां
ओं बाथौफोरालाय नेमखौ मानिगोन ना मानिया?
मानियो।
इसिना बिदि आर'ज गायो ना गाया नोंसोरथिं?
औ गायो।
औ
नोंसिना ओमफ्रायना सेंग्रा सिख्ला ओमफ्रायना बोराय बुरै जमा मोसा
आलादा मोसायो जोंना।
अ आलदा आलदा ना।
बोराय आलदा सिख्लाफोर आलदा सेंग्रा सिख्लाफोर आलदा।
बुरिफोरा मोसायोना सेंग्रा सिख्लाया?
बुरिफोर आलदा।
ओं
नोंसिना जुमाय होयोना होआ बैसागोआव?
हो
जुमाय जों लोंग्रा होयोना होआ सेरेब?
हायो माइब्रानि होयो
माइब्रानि
औ नों सुनै होगोन ना होआ
जोंना खम होबाबो
औ जोंना होयो सेंग्रा सिख्लानो सोरबा सोरबा लोंग्राया लोङो सोरबा सोरबा पेबसि होयो
उम
बिस'कर्मा फोरबोखौलाय फालियोना फालिया नोंसोरना
फालियो फालियो
नोंसोरलाय फुजा नोंसोरलाय फुजा होगोन ना होआ?
होयो
बिसिखफोराव जैग'फोर होगोन ना होआ?
होयो।
आ
होनांगौ जायो गोदोनिफ्रायनो होबाय नालाय।
औ। माथो खामदों दालाय?
जिरायना दङ बोथोरा गरम ना।
औ गरम जोंनिथिं लायनबो गैया।
दे होमबा।
औ दे।